हेलौ एसे भलियाम हो हो हेलौ माथो खोनायासै आं
खोनाबाय?
हेलौ
औ खोनाबाय।
ओं
खामानि मावबाय नामा?
खामानिया मावनो नागिरदो। फान्थाव हानो नागिरदों। फखरिखौ द दहाय एवदोंमोन, दहाय एवनानै जाबाय।
ए फख'रि एवनो रोङो नामा होनबा?
औ, रोंगौ।
फखरी एव नो मा मा नांगौ?
फख'रि एवनायाव आथा आरो बेसन आरो सामब्राम फानलु आरो संख्रि होनांगौ आरो थाव होनां दाइव थावजोंसो एवो बेखौ। औ, बेलेग बेलेग बुस्थुजोंबो, दस्रा-दस्रा बुस्थुजोंबो बानायनो हायो बेखौ दालिजोंबो हायो आरो कफिजोंबो पियाज एवनो हायो। सामब्राम जोंबो पियाजि एवनो हायो।
रि जानायाव
खोना फैया
जानायाव गोथाव जायो
गोथाव जायो जानो औ। जायो। गोथाव जायो।
नि फोरबो लाफायो नामा? फख'रिजों जानायाव?
औ, सातनि लाफा
जेनेबा सतनिखौलाय मा मा मुवाजों बानायनाय जायो सात
ओरै सामब्राम, फानलु,
सामब्राम गुफु फुरबो होयो ओमफ्राय आरो फारसेथिं नै दाथ' थाइजौ बोथोर नालाय थाइजौखौबो होनानै उननानै मिक्साराव खालामनानै सातनि बानायनानै होयो। ओमफ्राय माबाखौ खौबो खालामो।
नेमखि नेमखौ, मम', सावमिन बेखौबो बानायनो रोङो नामा?
औ रोंगौ।
बानाय फेरबाय नानि
नेमखि नेमखि औ बानायफेरबाय।
निमखिखौ मा मा बेसादजों बानायो?
मैदाजों बानायो।
बेखौलाय दैजों लगायगोन ना लगाया?
दैजों लगायो दैजों लगायनानै बेखौ थिगसे नानांगौ ना खांनायनि उनाव बेखौ माबायाव बिदिनो खामफ्लायफ्रावबो नाजायो आरो बिनि बेलनाबो दंखायो नालाय बेयाव नानानै हानांगौ फिसा फिसा फिस फिस फिस फिसा फिसा फिसा हानानै ओमफ्राय बेखौ साराय गुदुं खालामनानै साराय गुदुं खालामनाय नि उनाव थावखौ होनांगौ थावा जेब्ला दुङो होब्ला बै मैदा माबानायखौ नानायखौ फिसा फिसा हानायखौ साराय गुदुङाव हरो हरनाय लोगो लोगो दसे थाबानो बे थिफु खांजोबनानै मोजां जाबोयो आरो खामफ्राम खामफ्राम एवनांगौ आरो नेमखिखौ।
संख्रिलाय होनांगौ ना होनाङा सं ख्रि जाग्रा सदाखौलाय होनांगौ ना होनाङा?
होनांगौ संख्रिबो एसे होनांगौ आरो जाग्रा सदा एसे होनांगौ। नङाबा बियो गुरै जाया बिनि थाखाय बे सदाखौ होनांगौ जायो आरो संख्रिया जानायाव मोजां मोनजायोना बेनि थाखाय होनांगौ जायो
बिदिब्लाथ' मम'खौबो बानायनो रोंगोन
औ रोंगौ मम'आबो बिदिनो सिगां दैजों गलायनानै नाग्रोनांगौ नाखांनायनि उनाव बिदिनो बेखौबो बेलनाजों नानांगौ आरो नानानै बिदिनो दाइस दंखायोना बेफोरबायदि नानानै ओमफ्राय बे सिङाव माबा माबि हो केमा ओमफ्राय बिदिनो कफि आरिबो सोजायो बा बेदरजोंबो सोजायो बियो सोखांनायनि उनाव बेखौ उनावहाय दैजों रुनांगौ बासनाव दै होनांगौ फार्स्टआव अर जरायग्रोनांगौ अर जरायखांनायनि उनाव बासनखौ बहायनानै दै होनांगौ ओमफ्राय बिनि सायाव खेरखा होगोन बा खादा होगोन होनानै बिनि सायाव बे मम'खौ होनानै खोबनानै गोबाव रुनांगौ आरो
मम'जोंथ' सुपबो लोंनो मोनो जों दखानाव दखानाव जों मम' सुफ होननाय दै रोसिबो लोङो
बे मम'खौ रुनायावनो बै बेदराबो होजायो आरो बा कफि मैगं बायदि बायदि मैगं गाजर थाजरबो होखानानै बेखौ बे मम' रुनायावनो होफाखानानै बेखौ नो सुब बानायो संख्रिबो होनांगौ
आरो
संख्रि होनानै
हालदै होनांगोन ना होनाङा दैयावहाय रुनायाव? हालदै होआ नामा? नुयो
हालदै होआ बेयाव
हालदै होआ
ओहो हालदै होआ
ना होआ
होआ रुनायावबो होआ बेखौ गुफुरैनो सुप बानायनाय जायो
आरो बेजों लोगोसे साथिनि साथिनिबो बानायोना
औ साथिनि बे मा खालामनो साथ'नि औ टमेट'नि ओ गाजरनि सा- नि होनानै गलायनानै जानो मोजां जायो आरो बे
हाइजें ग्रेन्डाराव होनानै
होयो हाइजेंखौबो होयो गोथाव जायो जानायाव
दखानाव बायनानै जायोबा फ्लेटाव जोङो दसथा ओरैनो रेस्टुरेन्ट नङाबोला दखान फिसायाव बायनानै नानै जायोबा दसथाजों बाजि राङाव बायनानै जायो जों आरो बेखौनो जोङो जुदि रेस्टुरेन्टआव जायोब्ला जौसे राङाव जि फिस बा दायेन फिससोखौ मोननो हायो जों। बे बेखौ दाइनजि बा जौसे रां होनानै जोङो मम'खौ मोनजायो। न'आव बानायनाय जानो रों जोङो
जों न'आव बानायोबा मेरला मोनजायो नों फवासे आथा लाबोबानो मैदा लाबोबानो बहुद बुरजा ओंखारो बियो मेरला ओंखारथारो।
बिदिबा दखान होनोबो हागोन होनबा?
हो
बिदिब्ला दखान होनानै बेथ'आव थानो हागोन दखान खुलिनानै गासिबो मेथाइ एवनाय खौनो रोंजोबोबा फखरि नेमखि मम' चावमिन फोरखौल' रोंदेरबावनांसिगोन।
औ फखरिखौथ' एवखायो। चावमिन
साविनखौबो रोंगोन नामा?
औ रोंगोन।
होमबा गंसे गला दखान खुलिनानै आरामसे रां आरजिनो हागोन।
औ थायो।
आरैनो
ओरैनो जोङो ननि संनाय खावनाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय फाजा एवनाय बेफोरखौ जों हाजोबो आरो साहा फुदुंना लोंनाय बेफोरखौ जोङो गाससिबो नआवनो मावनानै जानो हाजोबो आरो। माहोनखो
केक केकखौ खौ बानायफेराखै बानायबा रोंगोन बेखौबो। बानायाखैबा रोंगोन बानायबा रोंगोन बे केकखौबो। हेलौ खोना फैयासै। हेलौ खौनायाखसै माबा।